हेल'
हेल'
हेल'
हेल'
खोनादो ना हेल'
हेल'
अ खोनादोना
औ
अ नोंथां मानि अ आं खोनाबाय
औ
दा जों मागो टपिकनि बागै सावरायनि हा
औ
मागो फोरबोनि बागै ओमफ्राय नोंथाङा मागो फोरबोनि बागै मा मिथिगौ बेखौ एसे फोरमायना खोन्था लाय
मागो फोरबोआ आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे बे बोथोरारि फोरबोखौ फुस दाननि संक्रान्ति सानखालि फालिनाय जायो
ओं
बर'फोरा बे फोरबोखौ मागो दमासि बुङो बे समाव फोथारनि सना गाबनि माइनावआ फैनानै सुबुंफोरनि बाख्रियाव उसफबनानै थायो
उम
गोदान आबाद ओंखारनायलाय निखावरि सुबुंफोरनियाव जाग्रा आदारा आंखाल गैया जायो बे समाव बयहाबो जाग्रा आदारनि आग्लायनाया बांसिन जायो
उ
बिनिखायनो बेखौ जानायनि दमासि बुङो दमासिनि आगु हराव जयै बयबो कस ओंखाम जायो बे ओंखाम जाखालिनि सिगांनो भेलागुर बानायनाय जायो
उम
आरो अखानायै फुङाव बयबो दुगैस्रां जोबस्रां
भेलागुरखौ सावनानै ओरैबादि मेथाइ खननानै रंजायो थुम भेलागुर मोसानि बिगुर नारा हानायाव खासि बायलांबाय औवा दाननायाव रुवा बायलांबाय बेबादि मेथाइ रोजाबनानै बयबो रंजायो नोंथाङा आरो मागो फोरबोनि बागै मा मिथियो एसे फोरमायनानै होदो
मागो फोरबो मालो फोरबोआथ' बर'फोरनि मोनसे आगु फोरबो नङा होनबा
औ
बेबायदिनो बयबो ज' ज' खौसेयै रंजानाय न'खर न'खर फिथा सिथाव सौराइ बायदि मा बियो आ बर' गोदो गोदायनिफ्रायनो मानिबोगासिनो दं गोदो गोदाय बांसिनानो लाव खारफोरा बेफोरबायदि मागिनानै रंजानायमोन आथिखालावबो दा बयखौबो गेदेर उन्दै मागो दमासि फालिनाय रंजानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बर'फोरा मागो दमासिखौ फालिबोगासिनो दं
औ
आरो मागो दाननि से खालार खालि सानाव एबा गासैनिबो गाहामनि थाखाय बाथौ सालियाव जयो आरज गाबो नखरनि गासै सुबुङानो बायदि बावउथाय मुवा बावो सोरनियाव बाथौसालियाव बयबो खुलुमो जे इसोरनिफ्राय बोर मोनो बेबायदिनो बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं अखा हादो बिरादनो मागो फोरबोआ बोथोरारि फोरबो मागो फोरबोआ बोथोरारि फोरबोआव गोग्लैबावो आबादजों थोंजों सोमोन्दो दं आ बोथोरजों लोब्बा बा लाखिनाय फालिनाय जाहैबाय बे फोरबोखौ बोथोरारि फोरबोआव खोख्लैनो हायो बेबायदिनो बरफोरा फालिबोगासिनो दं ओमफ्राय नोंथाङा मा मिथिबावागौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला
हेल
औ
अ नोंथां खोनादों अ ओ
ओ मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला ओ बरफोरा बे सानखालि बांसिनानो जानाय जानायनि जानायजों रंजायो
ओ
होनबा बे समाव बयबो आबाद मोनगोदान जायो नालाय
ओं
माने बे आबादा आग्लायनाय जायो बयहाबो बेखायनो बिदिनो खालि लि फिथा लारु सिथाव बायदि रोखोमनि लादु बेफोर दिहुननानै जायो आरो बै समाव उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ मान होयो आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरनो बोर होयो आरो बिदिनो नखर नखर नखर थांनानै लारु फिथा सा बिदिनो मागि मागि जायो आरो आरो मागिनानै मोननायफोरखौ बिसोरो ज बुथुमनानै बिसोरो
जेरै जायखौ होनो लावखार ओंखाम जानाय होनो
उ
बिदिनो बुथुमनानै बिसोर जाय माबाखौ मागिनानै मोनदों बेखौ बिसोर उनथारावहाय लावखार ओंखाम जायो आरो इसानखालि लावखारफोर लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुङोब्ला लावखार इदिनो आबाद मावग्रा सुबुंफोरा एसे जिरायनो मोननाय जायो
ओं
बे समाव एखायनो इसोरो जयै माखासे दुखु मेंनायफोरखौ बावथ'नानै जयै ओंखाम लावखार ओंखाम जायो
उम
आरो नोंथाङा एसे मोनथिबावोब्ला फोरमायनानै होदो
र' आंनि मिथिनायाव आंनि बे सावरायनाय सावरायनो लानाय बोथोरजों सोमोन्दो थानाय फोरबोखौ सावरायनायनिफ्राय रोखायै मोनदां मोनोदि बे बोथोरारि फोरबोआ आबाद आरो धोरोमजों सोमोन्दो गोनां बे बोथोरारि फोरबोखौ गाहायै मोनथाम दानाव फालिनाय जायो जेरै बर'फोरा मागोनि अनगायैबो जेरै बैसागु काति फोरबो फालियो नङा होनबा बर'फोरनाथ' मोनथाम माबा दङो उम बोथोरजों सोमोन्दो थानाय आसार खान्थि दं नङा होनबा बैसागु काथि मागो दा जों सावरायनाया मागो नङा होनबा दा जों मागो फोरबोनि बागै सावरायदो बे फोरबोनि गेजेरजोंनो बर' सुबुंफोरा रंजा बाजा संसार खुंबोगासिनो दं बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं
उम
बेनिखायनो आबादनि मोजांनि थाखाय उम काति दानावबो काति फोरबो फालियो
ओ
मागोनि अनगायैबो बे काति फोरबो खौ माइनाव बरायनायबो बुङो मागोखौ आबाद फोथारनि फसल दैखांनायनि उनाव फालियो बेनि अनगायैबो बैस सागो फोरबोआनो बर'फोरनि मख'जाथावसिन फोरबो बे बैसागो फोरबोखौ मोनसे समाव बावलांनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव दा जौस्रांआवसो रंजानाय नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनाव रंजा बाजा बैसागो मागिनायमोन
ए
आथिखालावथ' जौस्राङावसो नुनाय मोनो नोङा होनबा बैसागो रंजाथाइखौ खम जाबाय गामि गामि हाबनाया
औ
जोबनो आं इखोनो बुंनो सानोदि बर'फोरनि फोरबोआ आबादजोंनो थोंजोङै सोमोन्दो गोनां आरो ओ अब्लाबो बे सावरायनायाव बोथोरजों सोमोन्दो थानाय फोरबोखौ गुवारै बिजिरना सावरायनाय जाबाय
औ
ओ बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा हेल'
औ
अ नोंथां खोनादों?
औ
उ नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिबावगौमोन नामा इनि बागै
आङो
उम
दा होमबा सावरायनायखौ दोनथ'नोसै।
सावरायफिनजासिगोन
उम उनाव गुबुन मोनसे टपिक लानानै सावरायफिननांसिगोन
औ
दे बिदिब्ला दोनथ'बाय।
औ दे।